हेल'।
औ हेल'।
औ खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ ओ उम। ओ आं मोनसे टपिक टपिकनि सायाव ओ सावरायनो थाखाय कल खालामदों नोंथां। नोंखौ।
औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ आङो दायो फ्रियैनो दंथ'यो दे।
ओ। दिनैनि जोंनि टपिकआ जाबाय ओ जों ओ दाउ अ अमा फिसिनाय।
औ नंगौ थारैनो।
औ नोंगौ। ओ नोंथांमोननिथिं माने दाउ अमाखौ माबायदि फिसिनो? नाय जायो एसे सावरायनो ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। उ हागोन नोंथां उम नोंथाङा सोंदों नङा होमबा दाउ अमाखौ माबोरै फिसियो?
औ नंगौ।
नवावथ' जोंनाव माबोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला ओ बेखौ जोङो ओ मोनसे जायगा लानानै दोनो नङा होमबा मोनसे जायगा बानायनानै? बे ओ नोंथाङा दाउखौ सोंदों ना अमाखौ सोंदों?
औ दाउखौ दाउ दाउखौ माबायदि फिसिगोन औ नंगौ।
दाउखौ माबायदि फिसिनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो दाउनि थाखाय मोनसे दोननो थाखाय जोङो गन्द्रा बानायनानै दोननांगौ जायो आरो।
औ नंगौ।
बेखौ जोङो गन्द्रा होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो दाउफोरखौ बेयाव सोना नानै दोनो आरो दाउ फिसि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारियाव गोबाङानो दाउ फोरखौ फिसिखायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो आथिखालसिम बेखौ फिसिनाय जायो। आरो बै दाउफोरखौ माबोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो ओ दाउफोरखौ फिसिनो थाखाय जोंनो जायगा नांगौ जायो नङा होमबा दोननो थाखाय नांगोन आरो लोगोसेनो गुवार मोनसे जायगाबा बेयो साबसिन जायो। मानोना ओ दाउफोरनो जोंनो। देरनो थाखाय बा बे दाउनि जिखिनि ओ दाउआ जिखिनि बारहावा मोननांगौ बेखौ मोननो थाखाय जोंनो लांदां जायगा एबा ओ गुवार जायगा जोंनो नांगौ आरो दाउफोरा बांसिनै मोजां जायो थिग बेबायदिनो दाउखौ फिसिनो थाखाय जोंनो आदार नांबाय आरो आदा आदार नङाबाथ' दाउफोराबो देरनाय नङा बेनिखायनो जोंनो आदारखौ नांगौ जायो आरो। आदार होन नानै बुङोब्ला दाउफोरनो जोङो माइरंफोरखौबो होनानै ओ जाहोनानै देरहोयो आरो बिदिनो फिसानिफ्राय फिसिनानै जोंहा जेब्लानाखि ओ गिदिर जायो अब्ला बियो देरगोन नङा होमबा देरनानै जोंहा बिदै दैगोन आरो बिदै दैखांनायनि उनाव बियो ओ बिदिनो ओ ओम जोंना सप्तासे नङाबा सप्तानैनि उनाव बियो दाउ फिसा गफायगोन नङा होमबा दा बेनि उनावनो जोंना आरोबाव ओ फिसा गोरलै जायोब्ला बेनो आदार होनांसिगोन आरो बेबायदिनो बेखौ जोंङो गुजि नोंङा ब्ला ओ सेजौ सानसो जायोब्ला जोंङो बेखौ ओ इसे जोंङो बाजौ ग्रामसो बेयो जागोन आरो नङा होमबा बेनि उनाव आरो जोंङो मास मोनथाम मोनब्रै मोनबासो फिसियोब्ला बेखौ जोंङो से केजिसो जानाय खालामनानै जों बेखौ फाननोबो हायो। आरो लोगोसेनो जोंङो न'आव बेखौ जानो थाखायबो बाहायनो हायो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दाउखौ फिसिनाय जायो आरो।
औ नंगौ
औ थारैनो
औ औ नोंथांमोननिथिंजाय ओ केजि से आव बेसेबां मोनो। ओ बेखौ फानो औ नंगौ फानोब्ला
औ जोंनियावथ' केजिसेयाव दाउनि बेसेना ओरैनो ब्रैजौ नङाब्ला माब्लाबा ब्रैजौ नैजि बेफोरबायदियाव फान नाय जायो आरो।
औ
आरो नोंथांमोननिथिंलाय बेसेसोआव फाननाय जायो ओरैनो
औ औ बिदिनो जोंथिंजायबो औ औ ब्रैजौ बाजि ब्रैजौ नैजि बिदिनो
औ अब्ला नोंथांमोननिखिजाबो बेफोरबायदिनो फिसिनाय जायो आरोना।
औ नोंगो नों
उम बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि बा नोंथांमोननि ओनसोलावबो दाउखौ बयहाबो फिसियो नामा
ओ खोनायाखै मा होनदों
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव बो गोबाङानो बेफोरबायाददि दाउ फिसिनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां फिसियो
माबायदिहाय फियो नोंथांमोननिखाय दाउखौ
औ नोंथाङा औ नों थां बुंनाय बायदिनो फिसियो जोंनिथिंबो आरो दाउनिबो बाहागो दंङोंना जेरै बयलार ओमफ्राय कयलार होननाय मोनसे दङ आरो औ माखासे माने माखासे माया आरो लकेलखौनो फिसियो आरो
औ औ
औ
बेबायदिनो फियो नङा होमबा
औ नंगौ
अब्ला औ
औ नोंथांमोननिथिं माने अमाफोरखौ फिसियो खोमाना
औ-औ अमाखौ जोंनि ओनसोलाव फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो अमा अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जों गासैबो बा गासैबो हारिनि बा माहारिनि सुबुंफोरानो दिनै अमाखौ फिसिनो हमदों नङा होमबा गोबां जायगायाव नो जों फिसिनायखौ नुनो आरो अमा बासेनाबोथ' जोंनियाव ओ गोबाङानो होननानै बुंनो हायो जेरै सेरसेयावनो थामजौ बाजि माब्लाबा ब्रै जौ बेफोरबायदियाव फाननाय जायो आरो नोंथांमोननियावलाय बेसेबाङाव फाननाय जायो
बिदिनो जोंनि थिंजायबो ब्रैजौ ओमफ्राय ब्रैजौ नैजि बिदि औ
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो अमाखौ फिसिनाय जायो ना नोंथाङाव माबायदिहाय नोंथां मोननि ओनसोलाव फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन
औ नोंगौ औ
फिसिब्ला दाबसे जायगायाव माने अमाखौ दोनो आरो औ ओमफ्राय अमाखौ दोरनो थाखाय जों गोन्दै जोखाम बेफोरखौ होयो आथिखालथ' आरो औ नंगौ जोबोद माने गोबां गोबां रोखोमनि औ आदारफोरखौ होनो औ नंगौ आदारफोरखौ मोनो बेफोरखौ होयो जेरै मेगि मेगिफोरखौबो होयो ओमफ्राय फाप गुन्दै आरो थास'बो होयो
औ नंगौथारैनो
औ नंगौ
बेबायदिनो नोंथांमोननिखै फिसिनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव आरोबाव माबायदिहाय फिसिनाय जायो आरो लोगोसेनो अमाफोर फिसियाबा बानायोना बानाया नोंसोरनि ओनसोलाव
औ जोंनि ओनसोलाव बिदि आं नुवाखै ए अमाखौ ओ अमाखौ माने देरनायनि उनावनो ओ फानो बिदि औ-औ
ओरैनो बेसेबां गिदिरसिम जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा खै किल' से अजननि खालामनानै फाननायखौ नुनो मोनो नोंथाङा
औ अजनखौथ' बुंनो हाया नाथाय औ
दान स्नि दान दाइन बिदि जायोब्ला फानो आरो औ नंगौ
थारैनो नोंथांमोन बा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो अमाखौ फिसियो नामा
औ फिसियो
अब्ला अमा फिसिनायजों दिनै माबायदिहाय जिउ राहा बा दानानै लानो हादों। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ नंगौ औ सोरबा सोरबा माने न'खराव बेफोरबायदिखौनो फिसिनानै दाउ अमा बेफोरबायदिखौ मोसौ बेफोरबायदिखौ फिसिनानैनो माने न'खौ सालायो औ गोबाङानो जोंनि जोंनि बर'फोराथ' गोबांङानो माने ओ आबाद मावनानै जायो। ओमफ्राय लोगोसे बेफोरखौनो फिसिनानै न'खौ सालायो आरो अमा दाउ बेफोरबायदिखौनो फिसिनानै
औ औ औ थारैनो अब्ला बै अमाफोरखौ फिसिनायनि गेजेरजों गोबां ओ सुबुङानो बा गोबां न'खरानो जोंना जि गथ' गथाय फोरोंनाय
औ नंगौ
न'खरनि बायदिसिना ओ सामलायनायाव ओ गोबां हेफाजाब मोनदों होनना नोंथाङा सानो आरोना
औ नंगौ नोंथां
अब्ला माबायदिहाय ओ बिसोरो अमा फिनायनि गेजेरजों दावगानो हादों बा मुलाम्फा जानो हादों नोंथाङा एसे फोरमायो ब्ला मोजां जागौमोन
औ ओ दाउखौ ओ माने अमाखौ मोजाङै ओ आदार होनांगौ आदार माबा होना होनो होआब्ला माने बेयो देरनो माने रोङो आरो ओमफ्राय आदारखौ होबाय थायोब्ला बे थाबैनो देरो। ओमफ्राय दानबा दानद' बे बेनि माबायावनो बेनि सिगां ओ बेनि बे समावनो फानो आरो। बेखौ औ बा
नंगौ थारैनो।
औ। नोंथांमोननिथिं ओ मा मा ओ जाहैयो अमाखौ एसे फोरमायनो हागोन?
औ जोंनिखिजायाबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो जाहोनाय जायो। थास' जाहोयो गुन्दै जाहोयो आरो लोगोसेनो बै अफ्रि बेखिनिखौ जाहोनानै अमाखौ फिसिनाय जायो आरो जोंनिखैबो बेफोरबायदिनो फिसिनाय जायो। औ
औ।
बेबायदिनो फिसियो जोंनिखि जाबो
औ नंगौ
बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा
औ नंगौ।
अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दे होमबालाय।
औ।